औ नोंथां।
औ नोंथाङा औ खोनादों।
औ मा खालामदों? आं दायो ओरैनो जिरायनानैनो दं। औ जाखांबाय। नों नोंथाङा मा खालामदों? औ ओंखाम जाखांबाय?
औ जाखांबाय।
औ ओ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों एसे आबादनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ
नोंथाङा सम दोङो ना?
औ दं।
औ बिदिब्ला सावराय जासिगोन।
औ नोंथां इ आबादनि बुंनो थाङोब्ला होमबा दाथ' जोंना गायनाय फुनायानो जाबाय नङा होनबा?
औ
गिबियावनो आङो माने खोथिया फोनायनिफ्राय बुंनो सानो आरो जेन'बा आबादनि बागै एसे एनै मोनथिनाय आं नोंथांनि सिगां सावरायना होनो हागोन आरो जेरै जोंथ' खोथियाखौ फोनो नांबाथ' जोंहा माइलि नांगौ नङा होनबा? जों गिबियाव नों मायद्लिखौ मोजाङै जावनानै बस्था गांसेयाव जों सोनानै दैयाव सोमना दोननाय जायो जेरै हाखरफोराव। थिग बेबायदिनो जोङो दैयाव बेखौ खौ माने हरसे सोमना दोननाय जायो आरोखि। सोमखांना दिखांनानै जोङो बा पेकेट बा जों लाइ बिलाइ बेफोरबायदियाव जों माने बनानै माने बेखौ एसे फेनस्राना दोननाय जायो आरो गाजा बेरनो था खाय
औ औ
जोंथ' खोथिया फोनो थाखाय जोंथ' फोथारनांगौ नङा होनबा? ओ आथिखालावथ' जों माने मोसौजों हालेवनायखौथ' नुनो मोनला। जेरै दाथ' टिक्टरजोंसो बांसिनानो हेवनाय जायो औ। जोंगि गिबियावनो टेक्टरजों हेवना लाखांनाय उनाव जों माने खोथियाखौ फोनाय जायो आरोखि जेब्ला खोथिया जौगोन जों खायसे खायसे माने हासार बायो
औ
जों फोथारखोबो जों हेवना लानो गोनां जायो। जेरै गायनाय समावबोथ' जों हाजिरा खामला लानानैथ' गायनो गोनां जाखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
जेरै जों खोथिया फुनाय समावबो जोंनो थिखा बा हाजिराखौ नांगौ जायो। बे जोंथ' माइखौ गायनाल' दोनबा जाया नङा होमबा नोंथां? जेरै जों गायखांनायनि उनाव जोंङो दैबो सोनो नांगौ। बा हासारबो सारनो गोनां जायो।
औ
औ नोंथाङा बे आबादनि सायाव आंनिफाय बांसिन माबाफोर मोनथिगौबा फोरमायना होनो हागोन नामा?
आं आं जिखिनि मोनथिगौ बेखौ फोरमायनो सानदों स' उम आबादखौ जोङो बे माइ आबाद उम आबादा माइल' नङा गोबां रोखोमनि आबाद दोङो आबाद मावनो हायो जोङो जेरै ओ गय आबाद फिथाइ सामथायाइनि आबाद बायदि रोखोम नि आबाद मावनानैबो जोङो जिउखौ खुंलांनो हायो।
औ जोंथ'आबादखौ जों मेसें बोथोराव मावनाय जायो।
औ औ ओम नाथाय माइआ माइआ आबादा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो
औ औ
माइ आबादखौ जोङो ओम जेब्ला माइआ मोनो मोनखांनानै ना नाखांनानै बे माइखौ जोङो जानो थाखायबो दोननो हायो आरो फाननोबो हायो।
औ
उम जेरै फिथाइ सामथायाइनि आबाद मावोब्लाबो जों बेफोरखौ फाननानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो।
औ औ
स नोंथांखौ आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन।
औ दे सोंजायो। औ हागोन।
नोंथांनि नआव आरो माबाफोर आबाद मावो नामा?
जोंहानि नआवथ जेरै दाथ दैज्लाङनि नालाय जोंहा दैज्लां निबो मावनाय जायो ओमफ्राय जोंहा मे मेसें बोथोराव बेबायदि आबाद मावनाय जायो आरो मैगं थाइगं बेफोरबायदिनो मावनाय जायो।
औ
जेरै आं मेसें बोथोरनिखौनो बुंनो थांनोसै। जेरै अ फोथाराव जोंहा बेसरबो फोनाय जायो। ओ जों बेसोरनिफ्राय थाव मोनो नङा होनबा।
औ औ
होनाय जायो बा सबाइ दालिखौ फोनाय जायो मथर फोनाय जायो। आलु गायनाय जायो। बा जेरै अल कबि बान्दाव कबि बा फुल कबि बा फान्थाव लाइ लाफा फालें निया बेफोरबायदि जोंनि जायगा मानेबा जोंफोरनि नआव मावनाय जायो आरोखि
औ
जेरै जोङो थाइसे थाइनैबो जों माने रांबो माने खामायनो हायो आरो मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथायाइनिफ्राय।
औ औ नंगौ
आबाद बुंनो थाङोबा जेरै जोंहा ओ खायफा खायफाया बा नारें नारें निमु बा माबा माबि होननाय जायो जेरै जोंनि जागायाव जों खारजि होननानै जों मिथियो मोखैखौ बेफोरखौबो माने आबाद खालामनाय जायो आरो जेरै थालिर गय उसेेर बिदिनो बायदि बायदि इफोरबाय बि माने गायनानै माने औ औ औ जों बेफोरनिफ्रायबो जों माने न'खर सुंनो थाखाय जों माने थाइसे थाइनै माने रां खामायनो हायो आरो बा आरजिनो हायो आरो।
औ औ।
ओ नोंथांमोननिथिं बा नोंथांमोननि ओनसोलथिं बा मा मा माइ आबाद खालामनाय जायो? नोंथाङा माने बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन उम जोंनि ओनसोलथिं बांसिनानो बिदिनो ओम आसु माइ
औ।
ओ सनालि बाहादुर बायदि रोखोमनि माइ गायो
औ।
स' माइफोराबो मोजां मोजाङैनो जायो। आरो गोबां ओ हासार होनानै गायो नालाय ओ जेरै ओ गोबोरखि एबा अर्गेनिक हासारफोरखोबो होनाय जायो।
औ।
माइआ मोजाङै जायो आरो
औ।
नोंथांनि ओनसोलथिंबोओ ओ आरो बायदि रोखोमनि माइफोर गायो नामा?
औ गायो दाथ' बुंनो थाङोबाथ' बिराद गोदान गोदान माइ ओंखारदों नङा होनबा नोंथां? जेरै ओ सेबेन जिर' सेबेन फाइभ बेफोरबायदिबो माइ ओंखारदों जेरै रंग बन्दु बा मेगना ओ जेरै थ' मागो दमासियाव जोंथ' फिथा जायो नङा होनबा नों जेरै माइब्राबो गायो जोसा गायो बाहादुर र-रन्जित, बिसमुति बा नों नोंथाङा बुंलांनाय सनालि। बेफोर माइ बायदि माइ खौ माने जोंथिं गायनाय जायो आरोखि। जों जेरै माइखौ जों नोंथां दानि बावैल'सो बुंलांखादों नङा होमबा नोंथां जेरै जों गायनो थाखाय ला जानो थाखाय जों लाखिनानै जोङो फानहरनोबो हायो। जों माइनिफ्रायबो जों थाइसे थाइनै माने खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ गोबां रां खामायनो हायो मैगं मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ माइ आबाद बेफोरबायदिनिफ्राय।
जोंथ' बा माइनिफ्राय माइरंथ' जाखायो नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ। जेरै जोंथ'। बेफोरखौ जायाबाथ' जों थांनानै थानो हाया नालाय।
औ।
जोंनो मेसेंनि आबाद होनोबा जेरै मैगं थाइगंनिफ्रायबो। जों बा जों एवनानै जानाय ओं। मुवाबो मोननाय जायो बा संना जानायबो जों मोननो हायो। जायो जेरै जोङो बा बेदर बा नाफोरजोंबो जों आलुफोरखौ जों बाहायना जानाय जायो। औ जों अनला खारैबा औ मैद्रु जानाय जायो बा लायखौ जों अनलाबो जानाय जायो। जेरै मुलाखौबो जों बांसिन बांसिनानो जों माने अनला जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
बिथांमोननि ओनसोलाव जेरै मेसेंनि आबाद मावोना नोंथां?
औ मावो।
अ नोंथांमोननि ओनसोलाव मेसेंनि आबादखौ मा मा मावनाय जायो?
जोंनि ओनसोलाव मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि आबाद मावो जेरै बेसर।
औ
आलु मटर उम लाइ लाफा धोनिया मुला बायदि रोखोमनि मेगं ओ मैगं गोथां गोथां मैगं थाइगं गायो
औ
बिदिनोसै आरो
जोंहाथ' दैज्लां बोथोरावबोस' जोंहा मैगं थाइगं मोननो हायो बा गायो नङा होमबा नोंथां जेरै मैथा बांग बाल मैथा गोखै बा भेन्दि बा नोंथां मोननि ओनस सोलाव जेरै जोंनि जायगायाव लेस जा बुङो नोंथांमोननि ओनसोलाव बा गुबुन बुङोबो जानो हानाय। जेरै खायफा खायफाया माने सबाय बिमा होननानैबो बुंनानै मिथ
औ जोंनि ओनसोलावबो बेखौनो बुङो लेस्राखौनो
औ जेरै जों दैज्लाङावबो बा खांख्रिखला ओ खुमब्रा जोगोनार बा फाथो बायदि बायदि जों मोननो थाङो नङा होमबा नोंथां? जेरै जों बेफोर खौबो गायनानै जोङो बा फानोब्ला जों थाइसे थाइनै रां खामायनो हायो न'खर सुंनो थाखाय।
औ गोबां हेफाजाबबो जायो।
औ औ जेरै ओ गाननाय जोमनायनि फारसेथिंबो लेखाफोर लेखा फरायनायस फारसेथिंबो जोङो माने एसे सहाय जायो आरोखि।
औ बिदिनो बर' सुबुंफोरा गोबाङैनो आबादनि सायाव सोनारनानै थायो नालाय ओ बिनिखायनो बे आबादनिफ्रायनो गोबां हेफाजाबबो मोनो।
औ
ओ रां खामायनानै ओ जों न'खरखौ सुंलांनो हायो। औ
नोंथां ओ जोङा रायलायै रायलायै जोंना समाबो जानो हमबाय
औ जाबाय जानायालाय
नोंथांजों माने सावरायलायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो।
औ आंबोथ'।
अ दे
थ बिदिब्ला औ दे। दोननिसै‌।